खोनादों औ खोनादों नोंथां अ गोजान फुंबिलि नोंथां
फुंबिलि नोंथांनिसिमबो नोंथां
अ नोंथाङा औ होमबा दिनै जोङो ओ बर'फोरनि बैसागु बैसागुनि बागै सावरायनोसै गोदो माबायदिमोन आथिखालाव माबायदि दा माबायदिलि सोलिबायदों बैसागोआ आरो बैसागोआव माबायदि फालियो बिनि सायाव रायज्लायनोसै
औ नंगौ
होमबा ओ नोंथाङा जागायग्रोदो नोंथांमोननि गामि साखाथि ओ साखाथियाव माबायदि
ओम दे ओ जोंहा बैसागो होनब्ला जोङो बियो ओ बर' हारिनि मोनसे एकदम बिखा बिख्लुआव हाबनानै थानाय मोनसे ओ फोरबो जायखौ आमाय थख्ल'नि खावसे होननानै जोङो बयबो बुङो बे बैसागोआ हा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' सुबुंफोरा बा बर' माहारियाव फालिबोगासिनो ओ बेखौ रंजाथाइ फोरबो महरै जोङो ओ फालिबोजाबोगासिनो मानोना बेयो ओ बैसागो फोरबोखौ नागारनानै ओ जोङो बर' हारि जानो हाया बा बर' हारिया माने ओ थानो हाया ओ थिग बेबायदिनो जोङो बैसागो बोथोरखौ जोङो सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि जोङो ओ संक्रान्ति एबा ओ मोसौ बैसागो महरै जोङो फालियो ओ बै सानखालि जोङो ओ मोसौखौ जोङो मानोना जोङो ओ मोसौखौ माइनाव महरै फुजियो थिग बेबायदिनो जों बै सानखालि मा ओ मोसौखौ जोङो मानहोनानै ओ फुङावनो जोङो दुगैस्रां लोबस्रां ओ खालामनानै ओ हालदै गोथांखौ देनानै लोगोसे जोङो हांगारखौ थाव गुबै फोननानै जोङो औवा थद थाम हासुंखौ जोङो माने खाजाबनानै लायो खाजाबनानै जोङो बेखौ माने समायना नुनाय बायदियै बेफ्राय जोङो हालदै गोथांआव सोमना फुनानै जों मोसौनो फोनो बिदिनो माने बायदिसिना बिदिनो ओ महरनि फोननानै जोङो मोसौनो होयो बिनि उनाव जोङो मोसौनो बिबार माला गानहोयो गानहोखांनायनि उनाव जोङो लाव, फान्थाव बेफोरखौ हानानै लायो। लोगोसे जोङो दिगल ति ओ बिफां एबा मोखोना बिफां बेफोर बेखौ लानानै जोङो बेजों बुज्राव बुज्राव जोङो दैमासिम थुखैनो थाखाय लानानै थाङो ओमफ्राय जोङो ओ बै लांनाय समाव बा थुखैनाय समाव जोंनि गेजेराव मोनसे ओ गोदोनिफ्राय खनबोनाय मेथाइ दङ बे मेथाइआ जाहैबाय ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा बिमा गे ओ खिथेर बिफा खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेद देर बेबायदि जों खनो खननानै जोङो लाव फान्थावजों जोङो खुबै-खुबै ओ दैमासिम लाङो आरो। ब्रै थुखैनाय समावबो जोङो। खुबैयो। बे मेथाइनि गुबै ओंथिया जाबाय जाहाथ जे ओ माने फैबाय थानाय बिसोरनि फिसाफोरा माने गोदो बिमाफोरबायदियैनो माने सेम-सेम माने गिदिर ओ गोलाव जायो बेखौ हास्थायनानै जोङो बेबायदि मेथाइ खननानै खुबैयो आरो। बिनि उनाव जोङो दुगै बेखौ दैमायाव बा फुख ख्रिफोराव जोङो थुखैनानै ओ बिग बै सानखालि जोङो दोनदाल होआ बेखौ हगारनानै होयो उदाङै हगारनानै होयो हगारना होनानै जोङो न'आव फैफिनो फैफिननानै जोङो ओ बैफोर लाव फान्थाव ओ लांनायफोरखौ जोङो माखासेखौ लाबोफिननानै जोङो माला बा गनाव जोङो माला सुनानै बिदिनो गलियाव थेबनानै दोनफैफिनो। बेनि उनाव ओ जोङो।
नंगो नंगो
मोनाबिलि समाव जोङो औ नोंथां।
गोदान दिरूं जों खानाय जायो आरो न'।
औ औ गोदान दिरुंजों जोङो ओ आलारि बाथि सावनानै जोङो गोदान ओ। दिरुंजों जोङो दुरुंजों खायो आरो औ बै दिरुंखौबो जोङो ओ जोङो बर' सुबुंफोरा बो बर' न'खरफोराव ओ गावनो माने बै फाथोनिफ्राय जोङो मोननाय दिरुंखौनो जोङोस गावनो न'आवनो सानानै जों बे दिरुंजों खायो आरो बेबायदिनो मोसौ बैसागोआ जोबनानै थाङो होमबा नोंथाङा एसे ओ मानसि बैसानि बा से बैसागोनि बागै एसे फोरमायनानै होदो।
अ जों जोंनियाथ' नोंथाङा बुंनाय बायदिनो एखे अ जोंनिथिंथ' मोखौनो फोथा फोननायाथ' सोरबा औवा हासुंदो फोनो सोरबा थालिरनि देन्थाजों फोनो बिदिबायदिनो मोखोना बिबार दैलिथि बिलाइ आरो मा होनदो खानस खाना सोना मा होनो बेखौबो हाग्रो मोनासै बेफोरनो माने थुखैनाय लांबोला बेफोरदो बुनाय जायो आरो होमबा खालि उदां खा अ उदां खालामनो अ होमबा खालि उदां खामना होनाय जायो मोखफोरखो आरो ओ पुराना दिरुं दिरुंफोरखौ गार'नाय जायो सोरबा गार'हरो। ओ मोनाबिलियाव गोदानखायो जोंनियाबो। बे बेफोरबायदिनो बैसागोनि गिबि सानखो मोसौ बैसागो हिसाबै फालियो बिनि आरो उननिखौ गसाइ बैसागो ओ गसाइ बैसागोनि मुङाव फालिनाय जायो जोंनिया। जोंनि गामि आरो खाथि खालायाव। गसाइ बैसागो खालि गसाइखो जोंना फुजिनाय जायो जोंनि बाथौखौ। बेयाव आलारि बाथि सावनानै गाजा गोमजायै फुजा होनाय जायो आरो बिनि उन--उन ओ थामथि सानखालि जोंना मानसि बैसागोखौ फालिनाय जायो जोंनि बिथिं अ जोंनि मानसि बैसागोआथ' गोदो गोदायथ' जोङा माससे गाहाम फालियोमोन बैसागोखौ गोदो गोदाय। ओ आथिखालाव फाइ फाय फाय जों सप्तासे फालिनायखौ नुयो आर आथिखालाव दा जोंनि गामियावथ' दाबो दं ओ गोदो गोदायबो जेरैबायदि सोलिबोदों एसे ओ आलादा जाबाय गोदो गोदायनि
औ नंगौ।
थ' गो गोबां न'--न'खरसेनिफ्राय गाैसैबो ज' ज'यै अखारबोनानै जों रंजा बाजा खालामनानै मागिहैनायखौ नुयोमोन। बो--बो--बोराय बुरि फोरखोबो ओ ज' जानानै माइरं मागि होनायखौ नुयोमोन सेंग्रा सिख्ला ज' जानानै खाम सिफुं जथा दामनानै मोसाहैनायखौ नुयोमोन नाथाय आथिखालाव एसे खमिनो हमबाय जोंनिदिं गासै न'खरनि सुबुंफोरा फायजोबला। बयहाबो सम गैलिया। खामानि दामानि बेस थ' थानायजों। ओ बारा लोब्बा लाखि हेला बैसागोजों। ओ बेफोर माने बोब बैसागोआव ओ सो आ--आथिखालावथ' बारा मानसि सुबुंफोरा जोंनि गामियाव ओंखारला। ओ बेस्थ'था गोजा। खा सेखानैल' बिदि अखारो सेंग्रा सें सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै ज' नांनानै ओ रंजा बाजायै मोसाहैनायखौ नुयो आर ओ सो लास ओ लास बैसागो खालि जयैनो रंजा - बाजायै बे मागिना मोन्नाय माय रं फैसाजों खाना जानायखौ नुनो मोनो। जोंनि बेवहाय ज' ज'नो गासैबो गथ' ग' थाय बोराय -बेन्थ' ज' ज'यैनो आथिखालावबो बेखौ नुनो मोनो। गोदो गोदाय बेफोरबायदि सलियोमोन दाबो सलियो। खालि समाव। खमिलांदों बैसागो। फालिनायनि। आरो ग गुबुन। फोरा आलासि जालायो बैसागो समाव आरो जोंनियाथ' मो ओ मानसि बैसागो। खालिबो मोनसे फालिथाय दङ जों उन्दैफोरा। गोदोखो मान होनाय मान बावनाय। बे गोदोनिफ्राय सा। सोलि बो दाबो सोलिबोदों नाथाय आथिखालाव एसे खम नुनो मोनो आरो। थिखानि गथ'फोरखौ। गथ'फोरा मान बावनो खुलुमनो लाजियो गोदोरफोरखौ।
नोंगौ।
ओ गोदो गोदाय नाथाय लाजियामोन बयबो गोदोरखौ मान होयोमोन आथिखालाव खमिलांबाय आरो। आरो बैसागो जनाथ' गोदो गोदाय ज' जन मोनसे ओ आनसलिक ओ बायदि बा मोनसे माबा थानसालिफोराव ज' ज'नो मोनसे रंजालि बैसागो फोरबो मोसानाय माबानाय दामनाय देनाय गोदो गोदाय सोलियोमोन नाथाय आथिखालाव ओ मिउजिकेल इन्सट्रमेन्ट दामनानै बैसागो मेथाइ खननाय रंजानाय बाजानायनायखौ नुनो मोनो आरो
गोदो गोदो बेलेगमोन दा एसे आलादा जाबाय बैसागो फालिनायफो फालिथाया अब सिंगारार सिंगार लिंनानै मेथाइ खनगिरि लिंनानै ओ मेथाइ खननानै रोजाबनानै मोसानायखौ नु नुनो मोनो खाम जथा सिफुं दामनायखौ नुनो मोना बेफोर हारिमु मोनाबिलि बैसागो फोरबो फालिथायाव गोदो गोदाय नाथाय खाम जथा दामनानै मोसानाय जायोमोन ज' ज'नो। हानजा हानजानो नाथाय बेफोरखो खाथि खाला नुनो मोनला खमिलांजोब्बाय गासैबो। अ नोंथांमोननिथिं माबायदि
औ नंगौ नोंथां। जोंनिथिं फालियो जोङो जेरै से बैसागो एबा जोङो मानसि बैसागोखौ जोङो जोबोद ओ माने बै सानखालि जोङो ओ माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जे जोङो बे खालि सानखालि जोङो जेनेबा ओ बोसोर गोदाना मोजाङै मोजां थाङो बा जों मो बोसोर। गोदाननि मोजांखौ हास्थायनानै जोङो गाव गावनि गामिनि बा ओनसोलनि बा न'खरनि थानसालिफोराव जोङो आर'ज गाबो आरो। आर'ज गाबनानै बिनो आर'ज गाबखांनि गाबखांनायनि उनाव जोङो उम गिदिरफोरखौ मान होयो मान होनानै खुलुमो बिसोरनिफ्राय बोर लायो ओमफ्राय गिदिरफोरा उन्दैफोरनो ओ बोर सारस्रियो थिग बेबायदिनो ओ बै से बैसागो सानाबो जोबनानै थाङो। बेनि उनाव जोंहा ओ नै बैसागो निफ्राय जोङो गामियाव रंजानाय मोसानाय बा ज ज बिदिनो ओंखारलायनाय न'खर न'खर हाबनानै मोसानाय बा जोंनि गेजेरावथ' जोङो ओ जोंनि गुबै ओ जानाय लोंनाय माखासे ओ हुदाफोर दं बा आदारफोर दं जेरै जोङो अमा बेदर बा दाउ बेदर बेफोरखौ जोङो न'खर न'खर हाबनो जालायो। ओ माइब्रानि जौ बिदै ओ जौ गिसि बेफोरखौ जोङो लोंलायो आरो बेबायदिनो। माने बियो माने जोंनि बे जौफोराबो जोंनिनो मोनसे एंगार हायै बाहागो बा लोंग्रा मुवा बेसाद बे बेखौ जोङो बैसागो बोथोरावनो बांसिन बाहायो आरो।
नंगौ नंगौ नोंथां। दाथ' आथिखालाव बेफोर बायदिखौथ' गोबां खमायबाय गामि गामि थांनानै माइब्रानि जौ जौ रोसि होनायफोरा गोदो गोदायथ' गासै न'खराव थाजोमोन आथिखालाव बेखौबो बांसिन न'खर नुनो मोनला आरो जौ होनायफोरखौ अह समा जाबाय नोंथां गोजो गोजोन